हेल'।
औ हेल'।
नो बिथां।
औ औ नोंथाङो।
खोनाबाय। बिथाङालाय दायो मा खालामना दङ?
ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ आं नों फ्रि दं दा एसे।
औ फ्रियानो दंथ' ल
फ्रि दंबा आं माबाफोर सोंगौमोन आरो?
अ सोंनो हागोन दे नोंथां।
बे माने बैसागुफोरनि बागै
अ बर' हारिनि बैसागु।
ओं ओं बैसागुनि बागै जायखिजाया बैसागुनि बुंफोररदो आरो। बिदिनो गाननाय जोमनायनि बागै रंजानायनि बागै। आरो मा मा ट्रेडिसनेल बयसफोर गोर्ल्सफोरा? गानो बेफोरनि बागै एसे बुंफ'ना होदो आरो बैसागुआ माब्ला जागायो? आरो माब्ला जोबहैयो बेफोरनि बागै एसे बुं। फुरना होदो आर ना?
आं गोबांद्रायबो मिथिया नोंथां। एसे एनिखौ मिथियो आरोना।
थियो बेखौनो बुंबानो जागोन।
बैसागुआलाय सैथ्र'दाननि जोब था सानखालिनिफ्रायनो जागायो आरो बेखालि मोसौ थुखैयो आरोना। मोसौ थुखैनानै बिदिनो बैसागनि एक थारिकखालि फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां-लोबस्रां
औ।
बिदिनो ओ गेदिरफोरखौ सनमान लायो।
उम
उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ खुलुमो। बिदिनो माल लायो आरो ओमफ्राय बिदिनो मोसौ थुखैनायाव गोबांफोर नियम खान्थिफोर बाहायनानै फालियो आरोना। जेरै फुङावनो सिखारनानै मोसौखौ बिदिनो लाव फान्थाव हालदै गोथां थाइखा बाब्रिकप बिदि थाराय बायदि बिदिनो फिथाइफोरखौ हानानै माला सुनानै गानहोयो आरो मोसौफोरखौ
औ आरो बाबलि खबजोंबो माबायोना
औ इदिनो बुज्रावो ना औ इदिनो हांगारफोरजों मोदोमाव फुनना होयो। ओमफाय नै ओमफ्राय बेफोर माखासे बेफोर थारायफोरखौ थाराय नङा रायदों रायदों रायदोंखौ बेहाय उखुम मुदाफोराव थुना दोनो बिदिनो गलियाव औ अ बिदिनो दैमाफोराव थुगैहैयो लांनानै बिदिनो फालियो आरोना
औरै
औ औ औ नों थां ओमफ्राय बिदिनो बिथांखौ नियम खान्थि लानानै फालि आरो औ।
औ औ आरो। महिलाफ्रा मा मा गानो आरो ट्रेडिखौ एसे बुंफोरना होदो।
औ।
बैसागु बोथोराव गथ'फोर जेरै गथ'फ्रा गाननाय जोमनायफोरनि बागै देलायनायनि बागै
औ औ बैसागुआवथ' बिदिनो बर'फ्रा बोराय बुरि आलदा सेंग्रा-सिख्ला आलदा गथ' गथायाइफोर आलदा बिदिनो बिहामजोफोरा आलदा मोसायो आरो ना हान्जा हान्जा ओंखारलायो बिदिनो गामियाव ज' ज'नो जेरै हिन्जावफ्रा इदिनो दख'ना गोमो फालि गोजा गस्ला गोजा आर'नाइ खानायफ्राव जेरै खफा लायोना गोजा गोजानो बिदि आरो औ औ औ ओमफायो बिदिनो हौवाफ्रा गामसा गोथां गानो।
औ गस्ला गुफुर आर'नाइ ओं।
बिदिनो आर'नाइफोर लानानै। औ बिदिनो गाननानै मोसायो आरोना जेरै बर'नि ट्रेडि। सेल खाम सिफुं जथाफोर सेरजा बिदिखौ लानानै मोसायो आरो। दामनानै गामि गामि बिदिनो बेरायथिङो।
हम।
औ बाय। बिदिनो लास्टावहाय मोसाखांनानै दान नाजावो आरो।
औ।
औ बिदिनो समबार होयो। बिदिनो। मोसाखांनानै जोबनायाव खाना जायो आरो माने जोंनि गामियाव ज'नो।
ओरु।
औ गोखा गोखैबो जायो औ। गोखा गोखैबो जायो खांनानै।
आरो आं माबा मोनसे सोंगौमोन माने बे गोखा गोखैखौ मानि थाखाय जायो आरो।
औ नोंथां बेखौथ'। मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' गोदो बुंबोदाय दं आरोना।
उम।
माने बे। बे गोखा गोखै मैगंखौ जायोबालायनो। माने मानसिनाव बिगुरनि बेराम जानो नागिर। बेनि थाखाय जायो आरो जेनोखि बिगुरनि बेरामदा जाथों। जानो हायिनि थाखाय। बिदि साननानै फोथायनानै जायो आरो बर'फ्राबो। गोबां मैगं खांनानै जायोना इयाव।
जों।
बु
बिथाङालाय जानुवारियाव खाना जागोन ना जाया? बिदिनो पिकनिकफोर ज' ज' लोगोफोरजों न'नि न'नि फेमिलि। गोजान गोजान जायगायाव मानि जाहोयोना न'। गामिफ्रावनो लोगोफोरजों जायो।
अ जायो नोंथां जायो। जायो इदिनो गोजानाव जायो आरो ना। न'आवनो गामियावनो इदिनो। उ गामियाव बिदिनो ज' जायो आरो बिदिनो। ज' जोंङो लोगो जानानै बिदिनो लोगोफोर गोजा। एसे इन्जय खालामो आरो माने बांद्रायबो नङा एसे। बिदिनो आरो न'खरावबो फालियोना बियाव।
औ
नोंथां नोंथांमोनालाय फालियैनो फालिया बिदिखौ।
माखौ।
बे जेरै आं खोन्थादों।
ओ जोंहाबो बिदिनो फालियो नोंथां। गामिफ्रावनो इदिनो जमा जमि फेमिलिफोर न'खरनि फेमिलि फेमिलि जायो आरो गो दोगोनांना। होननानै जमानो। गोजानावल' थांनो हाला जाहैबाय।
फैसा थाखाबो नांगौ जायोना आरो। बिदियाव बांद्राय बेरायथावनाबो नङा माने मानसिफ्रा इदिनो जुमाय लोंलाबायनानै बाइक साखोदावला बायोना।
औ बे बैसागु माबा मागोफ्राव माबाफ्राव बिदिनो जायो। जानुवारिफ्राव बुलाय सुलाय लोंलाय
ओम गोबां माने बोरैबा उम
ओंखायनो बेरायैआानो मोजां न'खरनि फेमिलिजों जानायानो मोजां नोंथां।
औ माने बाराबो होनो हाया जायोना मालायखौ। सालायलाबायबाबोथ'। मालायनि फिसा दानो माबा मोन एसे होनगोन माबा मोनसेसो बुजियो बुजिनो नागिरा माने।
औ नेगेटिभ सानो नेगेटिभ।
औ औ गावसिनिखौल' सानो माने। दानो माबा मोनसे होनगोन दायसो जागोन।
उम।
नों जाहोदों नामासो होनो आथिखालाव।
औ बिदिनो दानि जुगनि मानसिफ्रा।
औ गावनिखौल' सानो माने।
आरो नोंथां आं माबा मोनसे सोंनो सोंबावगौमोन आरोना।
औ सोंनो हागोन दे सों नोंथां।
दानि गेलेनायनि बागै ओमफ्रायो गोदोनि गेलेनायनि बागै बेफोरनि बागै एसे बुंफोरदो आरोना दायो मा गेम माने सोलिदों आरो दानि जुगाव ओमफ्राय गोदोनि जुग गाव मा गेम सोलिदों बेफोरनि बागै।
अ दानि जुगाव नायोबाथ' खेलाफोरा आथिखालाव गेलेबाय थानाया बिदिनो फुटबल भलिबल फोर क्रिकेट हकि जेरै
औ
फोर बिदिखौ गेलेनाय नुयो आरो। खाबादिफोर बिदिखौ गेलेनाय नुनो मोनो। आरो गोदोनि होनोबाथ' गोदोथ' लेखाफ्राव मोनबोदों आरो ना एफा एनैयै
औ
जेरै गिला गेलेनायफोर गर गेलेनाय आमाय जुमाय बेफोरखौ मोनबोदों आरो एफा एनै माने बेफोरखौ मिथियो जेरै गिलाफोर गेलेयोमोन
औ
गोबां सल'फोरबो दंना फोरनि जेरै धिला गेलेनायनि दालाय मामोन आलारि दामब्रानि सल'
औ औ औ नों नोंथां
फोर मोनबोदों।
ओम गोबां खोथा दङ बे आलारि दामब्रा बेवहाय गिलानि बागै
औ औ सातथाला हाजो
सात थाला हाजो बारहोनानै खारै- खारै आरो आसागि- बैसागिनियाव मोनफैनाय
औ - औ दालाय सि बसहैलाय लायनायनि सोमोन्दै गोबां बेखेवनाय नुनो मोनदों आरो।
उम।
उम। नोंथाङालाय दालाय माथो खालामदों।
नै बिथां आंबो बेफोर बायदिनो ओरैनो दंला बायो। मा खालामनो दैज्लां बोथोरावलाय।
औ।
उम।
नोंथाङा माइफोर गायाखै नामा।
गायनायालाय गायदों। नोंथां बिदिनो गामि खाथि- खाथियाव हाजिराफोर गायदों आरो।
औ मोजाङानो नोंथां।
औ नोंथाङालाय गायगोनना
आंबो गायदों बिदिनो गामि खाथिफ्राव गामियावबो बिदिनो एसे एनैै गायदों आरो बांद्रायबो गायाखै
नोंथां।
औ - औ।
दिनै जाथ'सिगोनना। आं ओं आं सोङो सोंनायनि कुइसनखौ फिनाय होनायनि थाखाय जोबोद गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ। नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय औ औ। ओं - ओं।